खोनादों नोंथाङा औ
खोनादों अ नोंथां हेल' खोनादों ना?
अ खोनादों खोनादों अ आ औ मोजांयानो
अह दे
ओ नोंथाङा बबेनिफ्राय दायो एक्जेक्ट लकेसना नोंथांनि औ नोंथांनि एगजेक्ट लकेसना जेराव जोङो हाबानि आयदानि सायाव बर' हारिनि गेजेराव हाबाफोरखौ बोरै खुंनाय जायो एबा हाबाया बबे आव बे खान्थिजों जायो हा बोरै बिनि सायाव सावरायनो थाख दायो बेखायनो नोंथांनि एगजेक्ट लकेसनखौ मिथिनाया गोनां माने मानो होनब्ला जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन खान्थिफोर थानो हागौ बा गुबुन गुबुन धोरोमनि गुबुन गुबुन खान्थि बर'नि गेजेरावबो बिदि दङ नङा होमबा औ
दा
औ
गुबुन जायो होननानै ओ दा जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि ओथोलाव हाबाया मा बायदि जायो बा आं बेखौ नोंथांनो फोर मायगोन बा उम नोंथांमोननि ओनसो सोलाव जिबाय जायो बिनि आलादा जोंनि ओनसोलाव जानो हागौ नङा होनब्ला
औ
औ थारमाने आङो जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि जायो आं बेखौनो जेरै हायो माने नोंथांनो आं
अ औ
गोदो गोदाय बेनिफ्रायनो हाबाखौ जायो जों बेखौनो बुंनो हागोन जे जोंनि समाजखौ गोथारै बा नेमखान्थि बिनि गेजेरजों लांनो थाखाय जों बे हाबाखौ खालामनाय जाया गोदो गोदाय ज
नोंगौ थारैनो थार खोथा
दोनखालांनाय हाबा बा गोरजिया हाबा आरो मा दंखा हाबा नायाबा बिनो जों हाबा खौ नुनो मोनोमोन दा जों मोनथि खाबाय जे खारसननाय हाबा अब्ला जों मिथिबाय जे खारनानै हिनजाव मानसिया हौवानि न'आव खार
औ
खानाय जायो नङा होमब्ला त बे हाबा गोलावाव माने मा खाल
औ खोनादों नोंथां खोनादों थां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ